हेल' हेल'। औ नोंथाङा खोनादों ना। नोंथांजों आङो नोंथाङा फ्रि नामा दायो।
औ फ्रि नोंथां।
बिदिबा आं नोंथांजों मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन नामा।
औ सावरायनो हागोन दे दे बिदिब्ला जागायदो नोंथां।
औ मागो फोरबोखौ मागो फोरबोआथ' जोंनि जानायनि मैनि फोरबो नङा होनबा।
औ।
जानाय लोंनाय होनना बुङोबा जों मागो फोरबोआव माइ साय गायखांनानै जों फ्रि जानानै
औ
देनानै जायो रं जायो नङा होनबा।
औ औ।
खोनादोंंना।
औ खोनादों दे बुं।
नोंथांया एसे फोरमायनो हागोन नामा मागो फोरबोनि बिखय सोमोनदै मा मा फि सावनाय जायो।
औ दा जोंना मागो होनोब्ला थ' जोंना मागोनि सेथिखानखालि जोंना मागोनि फिथाखौ सावनाय जायो आरो। से खालार खालि
औ।
औ सेखालार खाललि देनायसो जायो खोमा
देनाय जायो।
औ खोनागासिनो। खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादोंं दा जोंना फिथाखौथ' अ भया थावनि फिथा एन्थाब फिथा हागोमा फिथा बेफोरखौल'सो सावनाय जायो नालाय
एन्थाबखौ बोरै साव एसे फोरमायनो हागोन नामा
एनथाबखौ एनथाबखौथ' जोङो फार्स्टआव उवालाव देना लाग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव उवालाव दैेखांनानै जोङो सालिनानै लानांगौ आरो मिहि मिहिनो जिहेथु एन्थाबा मेचिनाव देनाया जाया नालाय
औ
औ बेनिफ्राय जोङो मिहिमिहि साजलिना लाखांनानै जोङो गोरान मोनसे जायगायाव एन्थाबखौ सावनां गोरो नङा थाव होनाय जायो सावब्ला एन्थाबा जाया आरो
औ बेहाय मा मा होनाय जायो एसे फोरमायबा मोजां जागौमोन
औ बेहायथ' जोङो सिनि सिनिबो सावजायो दा जखलनिबो नारिलबो होजायो सिबिंबो जायो माने जाय जेरै गोथाव मोनो बेबायदि होनानै जानो हायो आरो
उम
औ दा एनथाबखौ बिदिनो सावनाय जायो
औ-औ नथा होमबा नोंथाङा माजों होनायखौ मोजांसि मोनसिनो
अ आङो नोंथां आङोथ' दा नारेंखलनिखो नारेंखलनिखौ साबसिन मोनो आङो
जोंनियाबो जोंनिथिंबो बिदिनो मागोआव एन्थाब सावो लावदुम खुुमबो सावो आरो सिरा मुरि बेफोरखौबो सावो आरो थावनिबो सावो
था
दा होमब्ला नोंथांमोननिखै औ औ
सिराफोरखौ बोरै बानायो एसे मिथियो नामा नोंथाङा
औ सिराखौथ' बोरै बानायो माने अन गुन्दैखौ देना लाग्रोनांगौ जायो सिरा बानायनो थाखाय बेनिफ्राय उन गुन्दै खौ देनानै जों सिराखौ माने साराय गुदुुंआव एसे एवना दोननांगौ आरो एवनानै सिथुम सिथुम दोननांगौ आरो होमबाना बे सौराय दा सौराय गुन्द्रा जायो आरो बेयो सराय गुनद्रा बुङो आरो बेखौ बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा माने मागो बैसागोबा बाहायो आरो
हाथ गजु
दा नोंथांमोननिखै मा मा फिथा सावनाय जायो माने हागोमा फिटा दा बार
औ बेफोरखौबो गेजेर गेजे बेलेग बेलेग स्टाइलनिथ' बेफोरखौ एसेबां सावा बे थावनि फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा
आरो सिबिं लादु आरो नारेखलनि लारु औ औ बेफोरखौ बांसिन बानायनाय जायो आरो नुनो मोनो आरो।
दा जोंनिखिबो बेबायदिनो सावो आरो।
नारेखल लारुखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नारेंखल लादुखौ
औ।
नारेखल लादुखौ जोङो नारेंखलखौ गिबियावनो रुखिना लाग्रोबांगौ जायो।
औ।
औ बेनि उनाव जोङो नारेखल लादु बानायनो थाखाय नारेंखलखौ एवना लाग्रोनांगौ आरो सारायाव एसे। सिनिजों सिनि होनानै औ दा सिनि होनानै मोजाङै एसे जारोम जारोम बा एसे सिनिया गलि लांनाय जाजासिम एवनांगौ आरो।
औ।
औ बे सिनिया जेब्ला गलि लाङो अब्ला नारेंखलखौ खांनानै दोननांगौ। नारेंखल खौ हुखांनानै एसे गुदुं गुदुङैनो सिुथुमनांगौ आरो नङाब्ला गुसु जायोब्ला बेयो जाया आरो सिथुम जाया।
ओं बिनि आथाया रानहैयो।
औ आथायारानो ओंखायनो नारेखलखौ गुदुं गुदुं सिथोमनांगौ आरो गुदुं गुदुं सिथुमनानै दोननांगौ आरो। साननैसो राफोद
नंगौ नोंथां होननाय बाथ्राया।
उम।
मागोआव नोंथां नोंथांमोननिथिं न' न' बिदिनो फिथा सौराय जालायो नामा?
औ नोंथां दा जोंनि थिंथ मागो जाब्ला
न' न' खाथि खाथि बयबो फिथा सौराय साहा लांफैयो जाफैयो।
औ।
औ।
दा आरो नोंथाङा मागो फोरबो होनबा बांसिन माने मानि सायाव फालियो होननानै बुं
ला मागो फोरबो
बे मागो फोरबोखौ नोंथांनि बायदिब्ला मागो फोरबोखौ जों मानि थाखाय फालियो होननानै सानो?
आंनि बायदिब्लाथ' मागो फोरबोआ जोंना गोदो आबौ आबौनि दिननिफ्रायनो फालिबोनाय बे समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जायो। दा जोंनि बेफोरखौ जों आवगायलाांहोब्लासो जोंना बर' हारिनि गोसोखांथिफोराबो थालाङो नङा होमब्ला?
औ नोंगौ नोंगौ।
औ बेनिखायनो फालिनांगौ जायो आरो।
औ नंगौ।
दा मागो होनब्लाथ' जों फुङावनो सिखारना नै मागोनि सेथि सानखालि जोङो दम दावखा गाबिनि सिगाङावनो दुगैनांगौ होननै मोनथियोमोन गोदो आबै आबौनि दिनाव। औ दाउखा गाबि सिगांनो दुगैनांगौमोननो दानि जुगावथ' बेबायदि एसेबां नेमखान्थिफोरखौ मानिला औ नुनो मोनला। उम। बेनिखायनो मागो फोरबोखौ फालिनांगौ आरो।
जिहेथु बेफोर फोरबोखौ फालिलाङाबा बिदिनो मोनसे मोनसे लासै लासै जोबलांबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोरो मोनसे हारियानि हारिमुवनो जोबलांगोन होननाय बायदि। नङा होनबा?
औ नंगौ बेनिखायनो फालिनांगौ जायो आरो नोंथां।
बिदिनो मागो फोरबोखौबोथ' जेरै मागो फोरबो फालिनो। होननानै बुङोबा गायनाय फुनाय गासिबो जोबखांजोबनानै माइ साय गासैबो आबाद माबा जोब जोबखांजोबनानै। माने
औ औ मागोखौथ' जोंना। गायनाय फुनाय माइ हाखांनानै मारा होखांनानै। माने बेफोर जोबस्रांजोबखांबासो जोंना मागोखौ फालिनाय जायो।
औ माग मासनि सेथि दाननिफ्राय फालिबोनाय नुदों नोंथां। नोंथांमोननिथिं माबाखो सानबेसे? फालियो?
जोंनिथिंथ' मागोखौ साननै बा सानथामाव।
औ।
औ
नोंथां मोननाव
लानानै सावनायनिफ्राय सानथाम सानब्रै सावनानै जानो लिंहरनाय जायो आरो।
औ नंगौ जोंनिथिंबो बिदिनो। जोङो न'खरनि गासैबो आलासि जालायनोबो फैयो नङा होनबा?
औ मागो फोरबो होनोब्ला बेबायदि फोरबो जाब्लासो न'खरनि गासैबो ज'मा। लोगोबो मोनलायो नालाय।
बेनिखायनो बेफोर फोरबोफोर फैयोब्ला जोबोद मोजां मोनो आरो।
औ गासैबो न'खरनि मानसिफोर ज' जायो।
औ।
दा जों बेनिखायनो मागो फोरबो फोरखौ फैबोला जों जोबोद खुसि मोजां मोनो आरो। जिहेथु फिथाफोरबो देनानै मोनजायो बा न' खाथि फ्राबो थाङै थाङै गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव फिथाबो मोनजायो नालाय। औ दा होमब्ला जोंहा नोंथां समाबो जानानै फैबाय औ दा नों नोंथांजों मागो फोरबो फिथा सौराय देनायनि सोमोन्दै राय्लायनानै। जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ दा होनबा दोनथ'नोसै नोंथां इयुनाव लोगो उनाव लोगो मोनलायसिगोन औ नोंथां दे बिदिब्ला औ गोजोननाय थाबाय दे